दे नोंथां
औ औ औ जों दायो मानि बारै मेंगोन
आों दा रायज्लायनायखो दावबायनायनि बागैनो रायजलायनोसै
औ
औ दा नोंथाङा दावबायनायनि बागै नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा
औ दावबायनायखौ होनोबाथ' जों जेरैहाय दावबायनाय माने जों गोदान गोदान जायगा एबा आलदा आलदा जायगा थांनानैहाय नायहैनाय बिदि आरोना आरो दावबनिखौ होनोब्ला दाव बेनिया जोंनि इरैनो फ्रि टाइम एक्टिभिटिस फानोजायो आरो बेल' नङाय गोबां सोलोंथाइबो होयो आरोना दावबायनाय
नंगौ नंगौ दा औ दे बुंलाय
ओमफ्राय औ नोंथाङा बुंनो हागोन दे
औ नोंथाङा माने दावबायनि सायाव आंखौबो एसे फोरमायजानो लुबैदों नङा होमबा
औ नंगौ
औ द बिदिब्ला आङो एसे फोरमायनो सानबाय माने दावबायनाया जोंनि माने जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने जोंनि खायसे जेंनाफोरखौ माने ओ बोस्रांनोबो हायो आरो माखासे जेंनाफोरखौ जोङो माखा माने जोंनि गोसोआ फिसा जेंनाफोरखौनो बिराद गिदिर गिदिर साननानै लायो। बेखौ जोंङहा दावबायनायनि गेजेरजों गेजेरजों जों मिथिनो हायो जे जोंनि माखासे जेंनाफोरा फिसा फिसा होननानै।
औ
नंआ होमबा नोंथां?
औा
दा दावबायनायाव दावबायनायनि बिथिङाव नोंथाङा दावबायना मोजां मोनो ना मोना बेखौसो आं मिथिनो लुबैदों।
औ जि नोंथां होनदोंना दावबायनाया जोंनि गोसोआव खुसि लाबोयो। गोजोननाय लाबोयो औ बेबायदिनो जेब्ला जोङो गोबां टेनसन स्ट्रेस बिदिफोरजोंहाय थायो अब्ला जोङो बिदिनो दावबायनानैहाय गोदान जायगा नुयो
औ
अब्ला जोंनि माइना मोजां स्रां मोनोना आरो जोंनि खुसिखौहाय
औ
माने बारायहोयो आरो औ आरो नोंथाङा सोंदों आं दावबाय होनना दाउबायनायखौ मोजां मोनोना मोना? ओ आंनिफ खौ बुङोबाथ' आं दावबायनायखौ मोजां मोनो। आं गोदान गोदान जायगा नायनो मोजां जां मोनो ओ खालामनो मोजां मोनो। जायगा हायोब्ला आलदा आलदा कान्ट्रिखौबो दावबायनो हायोबा मोजां आरोना।
दा नोंथाङा नों माखासे ओ जायगायाव माने दावबायनो नोंथाङाबो मोजां मोनग्रा दावबायनो मोजां मोनग्रा सासे सुबुं नङा होमबा? दा नोंथाङा माबे माबे ओ जायगायाव दावबायफेरखो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंनिखो बुङोबाद थ' जे आं माखासे बुस्थु बाव दावबाय खांबाय जेरैहाय किमावनो होनदों मेघालया
औ। औ
माने जेब ब्लानो मोनसे गोदान जायगाखौहाय थांनानै जों नायहैयो औ ब्लानो है जों मोनसे गोदान खुसिजों लोगो से रोंनायबो मोनो आरोना बेयावनि औ बिसिनि माब्रै थायो माब ब्रै जायो आरो बिसोरनि गासैबो लामा सामायावहाय माबायद देलै ट्रेफिक रुल्सफ्राबो जैरैहाय आलदा बिदि थायो आरो साफ सखन खौहाय मारै दोनगोन आरो मानसिफोरनि रायलायनाया माबायदि बिदि जों गोदान गो दान माने थांबा बेफोरखौहाय सोलोंनो हायो मिथिनो हायो।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ दा नोंथाङा आ दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा माबायदि जोंनि गोसोआ जोंनि आ जोंनि गोसोखौ गोजोन होनायजों लोगोसे जोंनि खायसे गोसोनि साननायफोराबो सोलाय बेखौ नोंथाङा फोरमायबाय दा बेनि थाखाय साबायखर थाबाय दा नोंथाङा आ बे उम बे माने दानाव माने आ दावबायनो थांनायनि माबाफोर थियारि खालामदों नामा?
ओ बे दानावथ' जेबो बिदिनो दाव दाव बैनायनि जेबो थांखि माबायाखै सानना
औ औ औ दा
दावबाय खौ आं मोनसे कुइसन सानो
औ दे सोंजागोन औ
दावबायनाया जोंनि ओ जेरै आं दहाय बुंलांनायबायदि जि जों गोबां गोबां रोङो। रोङो होननानै बुंबायना आं थ' जोंनि बे थिगु'नि ओ जौगाथाय माब्रै लाबोनो हायो। दावबायनि
ओ जौगाथाय होनोब्ला जोंनि आ रांखान्थि बिथिङावबो जोंहा गोबां जोंनि जों गोसोनि माखासे जौगानाय माने बिथिंखौथ' जों बुंबायानो दा जोंनि रांखान्थि बिथिङावबो जोंहा ओ दावबायनाया माबाय- दि ओ माने जोंनियाव माने मोनसे जौगाथाय लाबोयो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानबाय जोंहा गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला दावबायनानै गुबुन जायगानि ओनसोलाव बिथांमोना मा रो- खोमै बिथांमोना गावनि जिउखौ दैदेनदों बिनि आदब खायदाखौ सोलोंबोनानै दा बिथांमोना माबायदि आ खामानि मावनानै गावनि न'खरखौ सामलायदों माबायदि गावनि समाजखौ दैदेनदों बेफोरखौ जोङो मिथिनानै माने जोंनि ओनसोलाव फैनानै बेफोरनि आदब खायदाखौ लानानै जोङो जोंनि गोदान माने फालांगियारि आदब खायदा बेफोरखौ बेफोराव बाहायनानै माने जोङो ओ माने जोंनि गावनि आरो जोंनि समाजनि ओनसोलनि जौगानायखौ जोङो लाबोनो हायो।
औ औ नोंगौ।
औ
नोंथां बुंनाया नोंगौ जेरै नोंथाङा बुंदों। नि बिसनि आदब खायदा जेरै जों आलदायाव थांब्ला बिस नि आलदा आलदा कालचारसफोर ट्रेडिसनस फोर बेफोरखौहाय नुनानैहाय फैयो। मानि बियो जोंनि गियान जोंनि बेकथिगआवबो गियानखौहाय बारायहोयो आरो जोंनि संसारनि जे जोंनि रोंगौथि बेखौहाय माने बांसिन
नंगौ औ
हेफाजाब होयो। आरो जोंनि जेरैहाय जोंनि सानफ्रोमबोनि रुटिन जोंना बे मोनसे जायगायावनो थाग्रा जोंहाबो थाबबो आलदा आलदा गावबा गावनि रुटिन थायोना। सोरहाबा फरायग्राफोर ना सानफ्रोमबो फारायग्रा स्कुलाव थांग्राफोरना स्कुलाव थांबाय बि बिदिनो थ' जों आलदा जायगायाव बे बेेबा मोनसे ब्रेक बायदि जायो आरो ना आरो गोदान गोदान दान बिदि बुस माबा नुनायफोरजोंहाय मानसि लोगो मोननायफोरजों जों गोजोननाय मोनो आरो बांसिन रोंनायखौ मोना
औ औ दा नोंथाङाबो सासे दावबायनानै मोजां मोनग्रा नङा होनबा?
औ
औ दा दाव नोंथाङा आह दावबायनो माने नोंनि न'खरनि सुबुंजों दावबायनो ना नोङो नोंनि लोगोफोरजों दावबायना मोजांसिनमोन
दाथ' न'खरजोंनो बांसिन दावबायनांगौ जायो बिदिनो माने सकुलफोरनि ट्रिप कलेजफोरनि ट्रिप बिदि जाबा लोगोफोरजोंबो दावबायनाय जायो आरो
औ सोलोंथायारि दाव बायनाय बेबो मोनसे जोंनि जोबोद मोनसे गोनां थि आरो सोलोंनायनि सोलोंनाय औ बे समावनो जोंहा सोलोंथाइनि माखासे बिथिङाव जोङो सोलोंनो हायो।
औ ओ आं नोंथां औ नोंथांनाव सोंनो सानबाय दे ए जे बे जोंनि दावबायनाय दावबायोब्ला आरो बे दावबायनाय जायगे मोनसेयावहाय जोंहा मोनसे ओ देस्टिनेसोन थायोना
औ औ
बे जायगानि ओ जों दावबायोब्ला माने जोंनि रांखान्थि इकनमिक बेवहाय मारै ओ जौगाथाय लाबोयो बेखो खोन्थानो हागोन माने बिदि जायगाफ्रा मारै जोंनि ओ रांखान्थि जौगाथायावहाय
औ औ नंगौ आं बुजिबाय। आह नोंथाङा माने जा बेफोरबायदि दावबायनाय जायगाफोरा माबायदि जोंनि रांखान्थियारियाव हेफाजाब होयो बेखौ सोंदों नङा होनबा?
औ नोंगौ
दा आं बेखौ फोरमायनो सानबाय दा जोंनि ओनसोलनिखौनो आङो माने बिदिन्थि लानानै बुंसिगोन दा जोंनि ओन सोलाव मोनसे जायगा दङ बे जायगायावनो मोनसे ओ दावबायथावना जायगा मोनसे
औ
बेयाव माने जोंनि ओनसोलनि ओ गोबां सुबुंफोरा माने आ गावनि फालांगि माने सोरहाबा ओम जोंनि गाननाय जोमनाय सोरहाबा जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जोंहा बेफोरबायदि ओ जायगा जे दावबायथावना जायगा बै जायगायाव फाननो जोंहा खाबु मोनो आरो जोंहा गोबां रांनि मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो बे बादिनो जोंनि गोबां माने ओ सुबुंफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव माने गावबा गावनि न'खरखौ जौगाहोनायाव जोबोद माने हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे दावबायनाय जायगाफोरा। उम दा बिब्दिनो ओ जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दावबायथावना जायगाफोर दङ नामा?
हेल' औ खोनादों।
औ नोंथांनि ओनसोलावबो माबाफोर दावबायथावना ओनसोल एबा जायगाफोर दं नामा?
दावबायथा दावबायबायथावना जायगायाथ' गोबां दङ। बिदिनो नोंथां आं नोंथां होननायाव एसे सोसननो सानबाय जेरै नोंथां। मा बुंदों? जों बे जायगाफोरावहाय माने जाय ल केल्स मानसिफोर बिसनि थाखायबो ओ न'खर सालायनो थाखाय जों राङारि माने फाइनेनसियेल मोनसे अपरचुनिटि होयो आरोना।
नंगौ नंगौ नंगौ औ। दे बिदिब्ला नोंथां औ। दा समाबो माने गोबाव जाबाय दा बेनिखायनो ओ बेखिनिखौनो सावरायथ'नानै दोनथ'नाय जानोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन दे औ औ